हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ अ थ' होमबा नोंथाङा मोजाङैनो दं जानांगौ
औ नोंथां
औ थ' बिदिबा जों दिनै ओ बर'नि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों नोंथाङा ओ ओ रेडि ना?
औ नोंथां रायज्लाय जागोन
अ होमबा दा नोंसोर ओ होमबा नोंसोरनि ओनसोलथिं ओ मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय गुबैयै माइ आबादखौनो ओ मावनाय जायो मानो होनोब्ला जोंना सुबुङा ओंखाम जानानै थांना थायो ओंखामनि थाखाय ओखाम बानायनो ओंखाम जानो थाखाय जोंनो ओ माइरंनि गोनांथि जायो माइरंखौ जोङो माइ आबादनिफ्राय मोनो होनबा नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावहाय फ्राय माइ आबादखौनो मानो मावो मानो होनोब्ला ओ‌ जोङो बे माइखौसो जानानै थांना थायो नालाय ओ गिबियावनो जोंनो माइखौ फोनो थाखाय जोंनो माइनिनो गोनांथि जाना फैयो बेवहाय जोङो जायखौ जोङो माइज्लि बुंनाय जायो एबा माइज्लि महरै दोनो बे माइस्लिखौहाय जोङो ओ जेब्ला माइ गायनाय बोथोर सफैयो एबा दैज्लां जायो अब्ला बेवहाय जोङो बे माइज्लिखौ सोमना दोनो सोमना दोनखांनानै हरसे एबा हरनै सोमना दोनो दैयाव बेखौ सोमना दोनखांनानैहाय जोङो बोखाङो बोखांनानैहाय बेखौ ओ गाजा बेरनाय बायदि जोङो हायाव हरसेनि थाखाय खोबना दोनो बेखौ खोबना दोननो थाखाय जोङो थास' बिलाइजोंबो खोबना दोनो आरो खायसे समावहाय जोङो थालिर बिलाइजोंबो बेखौ बे माइ खौ सोमखांनानै बोखांनानै लानायनि उनावहाय खोमनानै दोननाय जायो नोंथां खोथिया फोनो थाखाय एबा बे माइज्लिखौ फोनो थाखाय जोंनो हानि गोनांथि जाना फैयो बे हायावहाय जोङो गोदोनि समावहाय जोङो बां सिनानो गोबां सुबुंफोरा ओ मोसौजों हालेवोमोन ना नाथाय आथि खाल मुगायाव एबा दा जौगाफु समाजावहाय जों बांसिन मेसिनखौनो बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टर बे ट्रे क्टरजोंहाय जों हालेवनाय जायो ओ बेखौ हालेवनानै बेयाव हाल एवनाय जायो बेखौ हाखौ हाल एवनानै बे हायाव जोंनो दैनि गोनांथि जाना फैयो बेवहाय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय दैजों फोनाय जायो दै होनानै खायसे खायसे ओनसोलावहाय ओरैनो गोरान हा गोरानै दै सोआबालासिनोबो फोनाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव दैखौ ओ बे हायाव नांगौसेबां बुथुमना लानानै जेरैहाय दैमा एबा दंग'निफ्राय दैखौ जों बुथुमना लायो बिनि फ्राय जोङो खाय से समावहाय जों अखानिफ्रायबो दैखौ मोनो बिदिहाय दैखौ बुथुम लाखांनानै हाल एव मोनो अब्लाहाय जों बेवहाय जा सोमना दोननाय माइस्लि बे माइज्लिखौ जोङो फोनाय जायो बेनि फ्राय जोङो ओ बेखौ फैयोब्ला फोखांनायनि उनावहाय साननै सान थामनि उनावहाय बियो ओ गाजा बेर नानै ओंखारबोयो बेनिफ्राय जोङो माइखौ ओ माइ गायफिननो थाखाय जोङो ओ थामजि एबा थामजिबा साननि उनावहाय जोङो बे माइ माइज्लि फोनायखौ एबा बे खोथियाखौ जोङो गायनो हाथाव महराव मोनो नोंथां बिनि फ्राय जोङो ओ बेखौ मोनखांनायनि उनावहाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो जा हायाव जों माइखौ गायगोन बे हाखौ जोङो ओ खारायनाय जायो एबा खारायखांनायनि उनावहाय सैथाम सैब्रै होनानै ओ एबा बर' होनाय जायो बेखौ एवखांनायनि उनावहाय ओ ओ आलि दाननाय आलिखौ दाननानै ओ खोफिननायनि उनावहाय जोङो बे हाखौ गायनो हाथाव महराव मोनो बेनिफ्राय जोङो जा माइज्लि एबा खोथिया फोदोंमोन बेखौ जोङो ओ एबा गामिनि आइजोफोर एबा खायसे हौवा माहारिखौबो लानानै हाजिरा एबा सावरिजों जोङो बे आबाद खौ मावनाय जायो बेनिफ्राय ओ बे मानसिफोरखौ लानानैहाय खोथियाखौ फुनाय जायो खोथियाखौ फुखांनानै बिदिनो जों गायनाय जायो बे फैयो ओम दैखौ जोङो अखा फ्राय मोननाय जायो बे समावहाय गोबां अखा हायो नालाय बेनिफ्राय जों खायसे खायसे नांगौ समावहाय ओ जेब्ला माइखौ गायनाय जायो बे समाव जोंनो दैनि गोनांथि जाना फैबावो बेवहाय जोङो ओ खायसे खायसे दंग' एबा दैमानिफ्राय बुथुम ना लायो आरो अखानिफ्राय जों जा ओ दै मोनो बेखौ जोङो बे दुब्लियावहाय ओ लाखिनाय जायो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो बे माइ आबाद खौ बिदिनो मावनाय जायो। नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइ आबादखौ माबोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां, नोंथां मोननि ओनसोल ओनसोलाव जेरै ओ माइ आबादानो गुदि जायो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ माइ आबादखौनो गुदि होननानै हमना लायो बा ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंनि ओ गुदि ओ आबादानो जाबाय माइ। दा बेखौ मावनाया औ नंगौ नोंगौ ओ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जे ओ माइ आबाद मावनो थाखाय बिदिनो फार्स्टआव माइज्लि ओ खालामग्रोयो बा माइखौ सोमनानै दैयाव दोनो आरो बिदिनो ओ दै सोनानै खोथिया थिलियाव बेखौ फोनानै एवनानै फोनाय जायोबा आरो बिनि उनाव फार्स्टआव खारायनाय ओमफ्राय सेकेण्डआव ओ सामार होनाय बा थार्डआव बर' होनाय बेफोर होखांनायनि उनावसो माइखौ जोङो खोथिया थिलिनिफ्राय फुनानै ओ जायखौ खोथिया होनना बुंनाय जायो बेखौ फुनानै जोङो माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो। दा बिनि उनाव बे माइआ जेब्ला ओ जौगोन अब्ला बेयाव हासारफोर होनानै बा बायदिसिना मुलिफोर होनानै एम्फौ एम्फौ नाङिनि थाखाय बेफोर हास हासारफोरखौ होनानै बेखौ ओ जेब्लासिम माइआ मोनगोन अब्लासिम बेखौ ओ मोजाङै जोथोन लाखिनानै बेखौ जेब्ला मोननाय मोनो अब्ला बे माइखौ हानानै जोङो ओ बिदिनो नानानै बे माइखौ हाखांनायनि उनाव नानानै बे माइनिफ्राय माइरंखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नों
हेलौ नोंथां औ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगा आरो गुबुनफोर आबाद मावो नामा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावहाय माइनि अन बेयाव गुबुन आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोङो मेसें बो बोथोर एबा जायखौ जों बुङो गोजां बोथोर बे समावबो जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय उफ्रा आबाद मावनाय जायो बेवहाय जोङो ओ बे बे समाव ख मावनाय बेसर आलु मुसुर दालि खाला दालि बिनिफ्राय आलु ओमफ्राय बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोर आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो नोंथां बिदिनो हाय बेसरनो ओ बोरि हानि गोनांथि जाना फैयो बेवहाय जोङो बे बोरि हाखौहाय जों गिबियावनो हालेवग्रा लाग्रोनाय जायो बे हालेवखांनायनि उनाव जेब्ला हाया रानगोन अब्ला बेवहाय आरोबाव हासार होयो हासार होनानै हाय ओ हासार होनानै हा - हा एवनाय जायो एवखांनानैहाय बेवहाय बेसर बेसरखौ बेसर जाय बेसर जोलै दोनदोंमोन बेखौ बेवहाय सारनानैहाय ओ हाल एवफिनाय जायो बिनि फ्राय जोङो ओ उनावहाय बिनि ओमफ्राय जोङो ओ बेसर बिलाइ बि बिफाङा खिलिबोयो बिनिफ्राय जों बिलाइ मोनो बिलाइनिफ्राय जोङो बिबार मोनो बिबारनिफ्राय। जोङो बेसर फिथाइखौ मोननो हायो बिदिनो। बिमा बेसर फिसाया रानानै मोनो। अब्ला बे समावहायदिनो ओ जों सुबुं माहारिया ज' मा होनो लोगो नांनाय एबा सावरि जालायनानै बेसरखौ फुनाय जायो बेखौ फुखांनायनि उनावहाय जोङो नानाय जायो नाखांनानै जों बेखौ सालियो सालिखांनायनि उनावहाय जोङो जावो जावखांनानैहाय बेखौ ओ बेसर महराव मोनो। मोननो हायो ओ थाव जानायाव जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो गोबां सुबुङानो माने थाव जानायाव बाहायनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय ओ बे थावखौ जोङो ओ गिबियावनो जों थाव मोननो थाखाय बे बेस खौ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय सुनाय जायो सुखांनानैहाय जों बेखौ ओ खर जाजासिम फोरानो फोर खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मिसिनाव ओ फेरेदनो एबा संनो लाङो बे फेरेदखांनायनि उनावहाय जोङो बेसरनिफ्राय थाव महरै नोंथां बेनिफ्राय जोङो दा थाव मोनखांनायनि उनावहाय जायखौ जोङो बुङो ओ खिराइ बे खौ जोङो ओ ना हाखराव हाखराव ओ हाखराव ना फिसिनाय समावहाय जों बेखौ नानि आदार महरै बाहायनाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो जेरैहाय ओ बुंनो थाङोब्ला आलु बे आलुखौबो जोंनो जोङो मेसें बोथोरावनो मावनाय जायो बेयाव ओमफाय ओ गिबियावनो जोंनो हानि गोनांथि जाना फैयो बै हाखौ बेवहाय जोङो हालेवग्रोयो। हालेवनायनि उनाव बेवहाय जोङो गोबोर हासार एबा रासायना रासायनारि हासारबो होनाय जायो। बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै एवना लायो एवना लानानैहाय जेब्ला जोङो आलु गायनो आलु गायनो थाखाय जोङो नांगोल जों सिलार बोनाय जायो ओ सिलार एबा हाखर बायदि बोनाय जायो जायखौ जोङो सिलार बुङो बेनिफ्राय बोखांनायनि उनावहाय जों बेवहाय आलु भिटान एबा आलु जोलैखौ जोङो मोनसे मोनसे जेसेबां ओ जखा जेनेबा ग्रोब जखानि ओ गोजान गोजान एबा खाथि खाथिसिम हो दद मोनसे मोनसे होनानैहाय बे ओ हाखौ फबना होनाय जायो बे आलुआ ओ ओरैनो सानथाम सानब्रै उनावहाय ओ रज'बोयो एबा खिलिबोयो बेखौ खिलि खिलिबोयोब्ला बेवहाय जोङो ओ दानि एबा आथि खाल मुगायावथ' गोबां मिडिसिन होनाय जायो नालाय बेव हाय जोङो मिडिसिन होयो बेनिफ्राय जोङो आलु आबाद माव मावनाय समावहाय जोङो आलुनि जा गेजेर गेजेर ओ जायगा गालांनाय बे जायगाखौहाय जों जावफ्लेना होनाय जायो जावफ्लेखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे जावफ्लेनायनि हाग्रा एबा हाया रांगोन अब्ला अब्ला बै समावहाय जोङो बे हाखौ बे आलुआव ओ दैखांना होनाय जायो आरोखि दैखांना होनायनि जाहानो जाबाय बेवहाय ओ आलु आलुनि रोदाफोरा थांनानै गोबां बेदर थांजायो होननानै बे हाजों ओ हाखौ आरोबाव फोबसिनना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि फ्रायहाय ओ बिदिनो जोङो ओ गोजां बोथोर समावनो बेखौ ओ आलुखौ जोङो मोन मोननो हायो ओ जोङो जेरैहाय ओ ओंख्रि जानायाव बाहायो ओंख्रि एबा लाब्रा बाथोन बायदिसिना जानायावबो जों आलुखौ बाहायनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो ओ रांङा रांखान्थियारि गोनांथि जानाय समावबो जों बे आलु आबादखौ मावनानैहाय जोङो फाननानै गोबां रां बुथुमना लाना लानो हायो बिनिफ्राय जोंनि ओ थांना थानाय राहा एबा जिउ राहायाव जा नांगौ जायो जा नांगौ जायो ओ बे रांजोंनो जोङो ओ बाहायनो हायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ मा बायदियै मेसेंनि आबादखौ मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै बेसरफोर आलुफोर कबिफोर बिफोरबायदि गायनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौ मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां दा मेसेंङाव ओ बेफोर बेसरफोरनि अनगाबो मावबावनाय जायो जेरै ओ लेस्रा सबाय जायखौ सबाय होनो ओमफ्राय ओ बिथिं औ भेन्दि बेफोरबायदिखौबो मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां
नंगौ दा ओ जोंहा समाबो जाथ'बाय नोंथां एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
नंगौ नोंथा
गौ ए